हेलौ औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों
औ दानिया नोंथां आइदिया मानि सायाव सावरायनो नोंथां?
आयदायाथ' नोंथाङा जेखौ सुबिदायै सावरायनो हागोन आं बेयावनो दङ।
ओ बे नोंथां बे माखासे गामियारि दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बेफोरनि सायाव सावरायनोसै।
जायो जायो जायो ओरैनो।
उम ओ नोंथांमोनाव बेबायदि फिसिनानै रायजो जानाय सुबुंफोर दंना? दाउ अमा हांसो फार्म खालामनानै जानाय
बिदिथ' गैया नोंथां
औ
जोङो बिदि मोननो थाङा ओरै ओरैनो जास्ट माने न'आव जानो थाखायल' फिनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ माखासे माबा सरखारारनिफ्राय मोननाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर बेफोरबायदि ग्रुपफोर दंना गैया नोंथांमोननि गामियाव?
सेल्फ हेल्प ग्रुपथ' दङ नोंथां। दा बेबायदि नाथाय दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बेफोरबायदि हाबाफ फारियाव बाहागो लानायखौ नुनो नुनो मोनाखै जोंनि ओनसोलाव
अ हाबाफारि आवहाय जोंनियाव माखासे ग्रुप दङ बेफोरबायदि माने हाबाफारियाव दङ आरोखि मोननै मोनथाम दङ अमानि दङ औ- हांसोनि दङ ओमफ्राय बोरमा फाराम दङ नोंथां
अब्ला जोबोद मोजां ओ नों नोंथाङा बे सोर माबायदि फिसियो आरो माबायदि जो
औ नोंथां आं अमानि बागै एसे बुसै नोंथां अ अमाखौ बिसोरो बु थुबैनो बिदिनो मोनसे जायगा बा सोरनिबा न'खराव सेलेक्ट माबा खालामनानै जायगाखौ नायनानै माने बै सुबुंनि न' न'खराव दोनो आरोखि फार्मखौ।
नोंगौ।
बिदिनो अमा जोलै फिसाफोरखौ बिसोरो माखासे सरखारनिफ्राय हेल्प लानानै मदद लानानै बिसोर अमा फिसा जोलैखौ ला
बेसोर मा लनाव फैसा मोननानै बायनानै
फैसा मोननानै ओमफाय माखासे गावसोरनि ज' ग्रुपाव दोनथुमनाय माने हानजायै दोन थुमनाय बेजों बाहायनानै बिसोरो जयैनो बे अमाखौ फिसियो आरो।
आतसा आतसा।
ओमफ्राय बेजोंनो बिसोरो बेखौ अमा फिसा खालामनानै अमा फिसाखौ फाननानै रां आरजिनानै लाब जानाय मुलाम्फा जानाय रांखौ माने राननानै लायो आरो बिसो
नंगौ दा बिसोरो गाह गाहायै माबैसे फिनाय जायो? आरो मा मा?
ओरैनो बिसोरो रानो नोंथां।
आ दे। होनो गोनां जायो बा आदारखौ बाहायनाय दा फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओरै नोंथां बिसोरो हिसाब खालामनानै ओ अमाखौ फिसिनाय जायो नोंथां बिसोरो। बिदिनो अमा बिमाख अ बिसोरो जिथा अमा बिमा लायोबा ओ बिदिनो बाथाम माब्रै ओ गाहाम बे अमा बुन लायो आरोखि ओमफाय बुन्दा लानानै बिदिनो माथाम माब्रैखौ बिमा खालामनानै बिनि फिसाखौ फाननानै बिसोरो बेजोंनो गुन्दैफोरखौ बायनानै जगायो आरोखि
अ माने गासिबो माखासे प्लानिंजों लोगोसे खामानिखौ मावनाय
फ्लानिङ खालाम म औ मावनाय जायो नोंथां ओमफ्राय बिसोरो बिदिनो अमा फिसाखौ फाननानै बिदिनो माबैसेअमा फिसाखौ फाननायनि उनाव बेसेबां आदारखिनि बै अमाया देरगौमानि बेसेबां आदार नांगौ बिसनो बेफोरबायदिनो राहाखौ खौ बिसोरो आरै सिगाङावनो हिसाब खालामनानै बायनानै दोनखायो आरो बिदिनो गेजेर गेजेर ओ मास मोनसे बिदिनो से मास नै मासनि बायनानै माने जमा खालामनानै दोनो आरो बे जायनि नखराव अमाखौ बे नखराव माने जमा दोनहैयो आरो आदारखौ
अब्ला ओम बिसोरो मा आदारखौ होनाय जायो।
ओरैनो बांसिनथ बिसोर गुन्दै गुन्दैखौ होयो ओमफ्राय औ माइनि गुन्दै दै होयो आ बिनि उनाव बिसोरो माखासे बिदिनो माखासे बेरामफोर जायोबा बिदिनो बिसोरो फार्मासियाव थांनानै बिनि मुलि लाबोनानै बेखौ दौनाय जायो आरो बिसोरो
नंगौ ओमफ्राय गुन्दैजों लोगोसे माबाफोर ओ मैगं दान
औ औ मैगंजों लोगोसे बिसोरो बिदिनो ग्रुप ग्रुप थांनानै जेनेबा दिनै साथामनि हान्जा बे नेक्ट सप्तायाव बेस साथामनि हान्जा बेबायदि सानै साथामनि हान्जा रानलायनानै माने थास रुनानै होयो नोंथां मा आदारजों गुन्दैजों बे माइनि गुन्दैजों लोगोसे थास रुनानै होयो बिनि उनाव बिसोरो साब सिखोन साफा खालाम थायो गन्द्राखौ गन्द्राया ओरैनो बिसोरो पासटा लुनानै बे पासट सायाव दोनो आरोखि अमाखौ औ
अब्ला माने थास रुनानै होलायनो हानाय हिसाबै ओ नोंसिनि ओनसोलाव थास'फ्रा गोबां दंखोमा?
गोबां दंमोन नोंथां। बिथां बिसोरो जगायो ओरैनोथ' सानफ्रामबो हानाय जाया। सानफ्रामबो बिसोर नागिर बिदिनो सब्ताव सानब्रै सप्तायाव सानब्रै सानबा बेबायदिखौ बिसोरो नागिरनानै रुनानै होयो आरो बिनि उनावहाय बेै माखासे बाजाराव बाजाराव थांनानै थां ओमफाय बाजार थांनानै मैगं गोथां आग्लायनायफोर बिदि मैगं आग आलायनायफोरखौबो बिलाइफोरखौ लानानै बिसोरो जमा खालामनानै बिसोरनो आदार बायदि होयो आरो
औ माने बेखौनो रुनानै गुन्दैजों लगायनानै
गुन्दैजों लगायनानै होनाय जायो औ।
थारैनो दा आथिखालाव नोंथांमोननि सोलाव अमा बेदरनि बेसेना खजिसेयाव बेसेबां?
जोंनियावथ दा ब्रैजौ रां। अमाया केजियाव औ।
अब्ला मासे ओ अमाखौ बो बाजि केजि बा दजि केजि खालामनो थाखाय जोङो बेसेब बिसेबां सम आरो आदार होनानै फिसिनो गोनां जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
केजि अमा खालामनो थाखाय फिसिनो थाखाय दाइन मास गु मास नांगौ आरो समखौ।
नोंगौ।
से अमाखौ बाजि केजि खालामनो थाखाय बिसोर दाइन आरो गु माससिम सम नांगौ आरो।
नंगौ दा नोंथाङा दि एसे सिग गाव फुंदो। माने बिसोरो अमा बिमाखौ फिसिनानै अमा फिसा ओ फाननानै माखासे रां आरजियो दा अमा फिसा मोननो थाखाय। थाखाय जोङो बेसेबां सम नेनो गोनां जायो नोंथां?
बेखौथ नोंथां बिसोरो द मासनि गेजेरावनो जायोनोदां नोंथां।
अ अब्ला द मासनि गेजेराव जों अमा फिसाखौ मोननो हायो।
ओरैनो
उम
अब्ला जोङो आ-आं मोनसे सोंथि खालामनो लुगैदों। मासे अमाया बेसे बुरजा फिसा होनो हायो?
ओरैनो मासे अमाया थ बेथ गोबां-गोबां रोखोमनि अनजिमा थायो सोरबा नयथा सोरबा दसथा सोरबा बारथा था बेबायदि अमा फिसा होयो आरो नोंथां माने बेखौ मोनसे समान जखानि लानानै बुंनो हाया नोंथां। बबा अमाया नयथा होयो ओ बबा अमाया बारथा होयो बेबायदि आरोखि। ओ ओमफ्राय अबा फन्द्रथा। था होयो माने अमा बिमानि सायाव नोंथां।
नोंगौ नंगौ।
अमा बिबैया बिमाया मोजांब्ला बांसिन होबाय। बबा अमा बिमाया एसे दुरबलबा एसे खम होबाय। बेबायदिनो बैसोजों खोथा दंदां नोंथां आंबो बांद्राय सिङाव हाबनानै नायबिजिराखै नोंथां। जिखुनु आं जों गामिनियाव फिसियो नालाय आं।
मोजां नोंथां जा बुंदों गाससिबो सैथो। आरो ओ एक्सपिरियेन्स जों फोरमायनाय जों मिथिनो हादों। आरो उम दा अमा फिसाखौथ जों मोनबाय मासे मासे बिमानिफ्राय नयथा बारथा हमनानै ला दा अब्ला जोङो अमा फिसा मासेयाव ओ बुन्दा आरो बुन्दि फिसा जोनोम जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां थां
बुन्दाखौ फिसाखौ बेसेबां बेसेनाव फाननो हायो आरो अमा बुन्दिखौ जों बिसेबां रां मोननो हायो
अमा बुन्दाखौ ओरैनो नैजौ नैरोजा बाजौनिफ्राय नैरोजा दाइनजौनि गेजेराव फाननाय जायो अमा बुन्दाखौ औ बेनि उनाव अमा बुन्दिखौहाय नैरोजा सेजौ बा नैरोजा दजौ नैरोजा सेजौनिफ्राय नैरोजा दजौनि गेजेराव फानो आरो अ मा बुन्दिखौ ओमफ्राय बेखौ नैरोजा रोजा बाजौनिफ्राय ओरैजि नैरोजा गुजौ नैरोजा गुजौनिसिम
मथा मथि थाम रोजानि खाथि
थाम रोजानि खाथियाव फानो अमा बुन्दाखौ औ
थारैनो
ओम
जोबोद मोजां बे जोंनि अमा गामियारि आइजोफोरा गावसिनि थांनानै थानाय हाखौ ओ फोथां ओ थां फोर थांनानै थानाय
फोथांनानै औ थांनानै थानाय राहाखौ खालामनानै लानो हादों आरो जों गामियावहाय
नोंगौ आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा दि बुंदोंमोन एसे आवगायाव हां
ओम औ हांसो औ दाउथ' एसे खम हांसो फिसिनाया दङ' नोंथां हांसोआ ग्रुबै नङा एबे माने नखरै नखराव फिसियो आरो हांसोखौ जों गामियाव आं नुबोनाय न'खरावनो फुख्रि दङ' फुख्रियावहाय मुसारि सोंथेनानै न'नि फुख्रियावनो दोनो आरो नोंथां बेखौ हांसोखौ ओमफ्राय बिदि औ ओरैनोथ' नोंथां बे जाय-जायगायाव हांसो थायो ओ बे हांसो दोननाय फुख्रियाव माने नाखौ दोना आरो नोंथां
ए
माने हांसोखौल' फिसिनाय जाबाय आरो बे फुख्रियाव
नोंगौ नोंगौ
फुख्रिनि सोरगिद दिं मुसारि होथेनानै एसे आ हांसो थानो थाखाय जायगा दोननानै
नोंगौ अब्ला ओ फुख्रिखौ गिदिर नां गोन नामा?
औ नोंथां गिदिर नांगौ बे हांसोखौ लानानै हांखो हांसोनि हिसाबखौ लानानै फख्रिखौ फुख्रियाव दोननाय जायो आरोखि बेसेबां हांसो बे फख फ्रेम मोनसेयाव दोनथावथाव बेबायदि हिसाब खालामनानै बिसोर दोनो आरो
अ ओ बे हांसोखौ मा बिदै दैनो थाखाय फिनाय जायो ना बेदरनि थाखाय फि फिनाय जायो
ओरैनोथ' नोंथां बिसोरो बिदैबो दैैहोनो थाखाय दोनो ओमफ्राय बे हांसोखौ बेदरनि थाखाय गोथाङै फानहरनो थाखायबो दोनो आरो औ औ माने सायाव ओ बे फुख्रिनि खाथियावनो न' साइनास सालि बानायनानै बेयावनो बिसोरो बिदैबो दैहैयो नाथाय नोंथां बेखौ ग गहोनाय जाया बिदैखौ
अ' बिदैखौ अब्ला लाबनानै बाजारावनो फाननाय जायो
बाजारावनो फानहरो आरो औ औ
थारैनो बेनि ओ दैसेयाव बेसेबां मोनो बे हांसो बिदैखौ?
हांसो बिदैयाथ' बिसोर दैसेयाव दाइन थाखा बा गु थाखा बिदियाव हरोनो बिसोरो
जोबोद मोजां अब्ला जुदि नोंङो मोनसे फुख्रियाव जौसेथा हांसो फिसिनो हायोब्ला ख'मैबो द'जि था बिदैमोन मानेजों दान मोनसेयाव गोबां रां जाहैगोन। जोंनि औ हिसाब
हिसाब खालामनो मोनगोन आरो। औ
आरो बेजों लोगोसे बि जानाय आदारखौ माखौ बांसि होनाय जायो।
दा बेफोरबायदि माखासे ओ बिसोरो मावनानैनो जोंनियाव दा गावसोर हिन्जाव आइजो माहारिया माने रांखान्थियाव मदद मोनो आरो।
नंगौ थारैनो हां हांसोनि थाखाय जानाय आदार आदारा माखौ होनाय जाय?
हांसोनि थाखाय जानाय आदारा बांसिन गुन्दैखौनो होनाय जायो नोंथां। गुन्दैखौ माइनि गुन्दै औ नोंथां माइनि गुन्दैखौ ल' दैयाव लगायनानै बिसोरो माने बेखौनो होयो हांसोनो।
नंगौ ओ हांसोनि ओ माबाया हेल्थ बा देहाया बेखिनि जानायजों मोजाङैनो थायो ना?
ओ मोजाङैनो थायो नोंथां। औ ओरैन्थ' ओ गेजेर गेजेर एसे लोमजायोबो खोमा गेजेर गेजेर बिदिनो मुलि फोर होनानै नायनानै खालामो बिसोरो
नंगौ नंगौ अब्ला जोंनिया बे समाव समाबो जाबाय जों बे समाव जों बिदायलानि न'
औ जागोन दे नोंथां दे